औ नोंथां खोनादों
खोनादों
औ औ खोनादों
अ मा खालामगा नोंथांङा मा खालामगासिनो दा
दा जोङो दोंङो ओरैनो मोनाबिलिनि दसे जिरायनानै दङ
औ औ नो मोनाबलिनि गोजोन हाम ब्लायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय दा जों माबा मोनसे आयदा लानानै रायलायनि आरोना नोंथां। औ औ सावरायलायनि दा जोङो फै दानाय लुनायखौ खौनो बर'फोरनि हारिमुवारि दानाय लुनायखौनो लानानै रायलायनि आरो ना नोंथां।
दानाय-लुनायखोनो दे जागोन दे नोंथां।
दा आं एसे फोरमायना होनि
थांङा एसे फोरमायनाहो।
औ दा बर' हारिमुवारि दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला नोंथां
अ नोथां।
दानाय लुनाया जाबाय बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो माने
गोदो गोदायनि
औ माने गावनि आखाइ आदबजों मावफुंनानै फैनाय माने बेसाद बानायनाय ओ ओ न बानायनाय आरो आखा खाइनि ओ आगर माने बानायनायनि खान्थि आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां खोनादों नोंथां।
बे हारिमुवारि खान्थिया जाबाय बर'नि दोरोङारि माने ओ जुनि आरो गियाननि मोनसे बाहागो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
माने दा म बर' आइजोफोरा नआवनो गावनि आखाइजों ओ बेसाद बानायनाय आरो ओ आगर बानायनाय खामानिफोरखौ माने मोजाङै मावफुंनो हायो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
माने ओ सि जोम दानाय ओ हिसान सा दानाय आइलन आरो फालि बानायनाय बायदि बायदिखौ जोङो माने नुबोगासि नो दं आरो नुनो मोनबाय दं आरोना नोंथां।
बर' आइजोफोरा माने गावबा गाव आखा फाखा दानाय लुनायाव।
जोबोद आखा फाखा आरो गोदोनिफ्रायनो माने नुबोगासिनोबो दंङो माने
जौमोन समफोराव गोबां बिदिनो नखर नखर दङमोन नोंथां।
औ, औ दङ, दङ, दङ नोंथां दङ।
नाथाय दा एसे एसे खमायबोदों दा एसे
खमायबोदों माने बर हिन्जावसाफोरनि माने ओ हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायफोराबो बर' हारिमुनि मोनसे नेरसोन आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ माने दखना, आरनाइ फालि बायदिसिना आगरनि दखना थावसि जेरै फारौ दन मोसा मेगन माने गरखा गंस्रि आर माने इन्दि, मुगानि सिफोरा बर'हिन्जावसा फोरनि माने ओ दानाय नुनाय आरो ना बर' आइजोफोरनि
नंगौ नोंथां।
माने बेफोर गाननाय जोमनायफोर बर' हिन्जावसाफोरा गावनि आखाइजोंनो न'आवनो ओ न'आवनो दानानै ला हायो आरो ना नोंथां।
औ, औ नंगौ।
आरो बेफोरो नायनो जोबोद समायनाबो जायो आरोना नों
ओ नुबा गाननाय नुबानो गोज्जा गोमो नुबानो जों जि बर' बि जों बर' गोजाननिफ्राय नुहरबानो मोथियो आरो नङा होमबा नोंथां।
माने जोबोद समायना नुयो आरो औ गोसो बोहैयो आरोना नों
अ
औ माने बेयो मोनसे जोबोद गो गोथावदि बर हारिमुआवबो बे बेबायदि गोब्राब दानाय लुनाया बर हिज्राब हिजाव फोरनि बर आइजोफोरनि गेजेरजों माने जोनोम मोनदों आ रो
नंगौ नोथां। आगोल बे औ बेबायदियैनो नोंथां आगोल जे जिनो समफोराव गावबा गाव अटार काल दं हाथाइ बाजारनिफ्राय जा बायदि रंनि जाबायदि रंनि दखना थानो दानो थाखाय आरनाइ दानो थाखाय गामसा दानो थाखाय जि बायदि खुन्दुं नांगौ बेखौ बायना लानानै नआव थुननानै हिसान सोंनानै बेबायदिनो दानना लायोमोन आरो नोंथां।
लायो लायो माने
आरो
खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना औ औ औ औ माने बर' औ
बिदिनो गावब गाव दाना लायोमोन आरो गावब गाव तातखाल बिदिनो माने सोरहाबा जुदि हिसान सोङोबोला आ गामिनि साब्रै साबा बिदि लोगोनां फैयोमोन आरो लेंयोमोन जमा इन्टारेस्टबो मोनसे लायोमोन जायोमोन सावरिबो जानाय जायोमोन ओंखामबो बिदि इन्टारेस्ट लागामोन आरो
औ माने दा बर आइजो बर आइजोफोरा माने औ गावनि आखाइजोंनो माने माखासे आगर एरफबनो एरफबनायखौ जों नुनो मोनो जेरै दिंखिया बिजौ थाइगिर बिबार
औ औ नंगौ
जोरेमा आगर माने थब्ल बिबार बायदि बायदि फामि बिबार, खोदोम बिबार, फारौ मेगन लाव बेगर, दाउथु बिबार ओ बायदि बायदि माने जोङो
अ आगर एरनानैनायखौ नुनो मोनो आरो
औ माने बर'आइजोफोरा बिनि गेजेरजोंनो माने दानाय लुनायनि अनगायै। बर' आइजोफोरा माने दाउ अमा बोरमा हांसो फिनाय बायदि खामानिखौबो मावबोयो आरोना।
बे बेजोंनो लोगोसे लांफारहैयो आरो नङा होमबा।
औ औ औ औ औ माने ओ बर‌' आइजोफोरा दाउ अमा बोरमा हांसो बायदिसिना माने बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फानो आरो बे फाननानै मोननाय रांजोंनो माने आइजोफोरा खुन्दुं बायना सि दायो आर ना माने नख नखराव औ सि दायो माने नखराव खुन्दुं बायनानै औ
बे लाथा एम्फौखौ फिसियो बेनिफ्राय जोङोबा खुन्दुं मोना होनबा फिथि मोना होनोमबा नोंथां।
औ औ औ औ मोनो मोनो।
बे फिथिनिफ्रायनो जों जि बानायनो हायो बे जि बानायनो हायोबा बानाय ओ गोबां खामानि प्रस एबा प्रसेस दङ आरो इयाव। बेनि गेजेरावनो नोंथां जि जानाय आरो
दं माने नख'राव फिन औ
रुयो। फिथिबखौ रुनानै बेखौ खुन्दुं खन्दुं बनायो नोंथां ओ खुन्दुं बनायो। आगोल थाव आखाइजों लुयोन नोंथां दा थाखाय डिजिटेल मुगा नालाय दा थाब अ मेचिनदो ब नाय जायो मेचिन टाकुर एखे मेसिनदो बनायनाय जायो। दायो खुनदुं बेखौ मेचिनदो दहननाय जायो न उम थाबबो जायो आरो खहजबो नङा होनबा नोंथां
जायो जायो
मिथिनो गोबां बेबायदिनो ओ खुन्दुं द अननानै बेबायदिनो गाब होनानै
औ मोनसे समायना जि समायना जि मोनसे बानायो आरोना
समायना होयो। दायो आरो नोंथां बेनो जाबाय इन्दि हि आरो बेनो
इन्दी माने आथि खालाव न'खराव खुन्दुं बायना दानो हायाब्लाबो माने गुबुननिफ ओमफ्राय आदि लाबोनाय हुदाफोर दं आरो ना माने आथिखालाव औ बांसिन बांसिन जायगायावनो माने बर' आइजोफोरा माने दारिमिन फसं ना ओ आथि खालाव गसंनायजों लोगोसे खामानि गैजायै मानसिफोराबो खामानि होनो माने हादों आरोना ओ बर' सिख्ला फोरा दा जेरै कवालकुसि बायदि दा हमना ला कवालकुसि ओ बायदियाव माने सि दानाय माने लानानै साख्रि बायदि थिसनजानानैबो रां खामायबोदों आरोना
ओ नखरनि नखरखौ दैदेनलांनाया हेब
दैदेनलांनाय माने बेफोरखो खौ जों नुनो मोनो आरो माने बर आइजोफोरा ओ सि दानानै नफोर नखरखौ मारै दैदेनलाङो माने मारै सामलायलाङो बेफोर माने सि दानायजोंनो जोबोद माने सामलायलांनो हायो आरो
नंगौ नोंथां आं आथिखाल नोंथां माने आ-आगोलथ अ बरफ बिमा बिफा फोरा माने ओ दानाय लुनायावसो बां सिन गोसो हो-होयोमोन नालाय दा-दानाय लुनायाव संनाय खावनायाव आबाद मावनायाव गोसो होयोना ना-नालाय बेनिखायनो आगोल रोंखागौ थारमान सिख्लाफोरा रोंगौमोन आइजोफोरा गोबाङानो रोंगौमोन नाथाय दा आथिखालनि बिमा बिफाया एसे रोंगोरो रोंगौथि जाबाय नालाय बे‌ इडुकेसन सोलोंथाइफोराव आथिखालनि बिमा बिफाफोरा माने दानाय लुनायाव ओ गावनि फिसाफोरखौ दानाय लुनाय एबा आबाद मावनायफोराव गोसो होनो बारा एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां आ